औ
औ नोंथां खोनादों नोंथां
औ।
औ दा नोंथां दा नोंथाङा ओरै-ओरैनो फ्रियै दंबा नोंथां?
औ औ दं।
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ अ
नोंथां बर' हारिनि बैसागु आरो बायदिसिना बर' हारिनि फोर्बोफोरनि बागै नों आ फोरमायनो होनो हागोन नामा नोंथां?
औ होगोन नोंथां। जेरै जों बै सागु बुङोबा बैसागुआ जोंनि बर' हारिनिल' नङा नाथाय जोंनि ओ गासै आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर रंजानाय आरोना।
औ नोंगौ नोंथा नोंगौ।
मिथिंगा सिबियारि बरफोरा गोसो मोदोम ओ गोसो मोदोन जिउ होनानै मोजां मोनो आरोना जोङो औ। बे रंजानाया बर' हारिनि फैलाव दिहिनि हासार गोनां हायाव रज'फैनाय। बहा मोदोमफ्रु हायना गोनां बारसे फामे बिबार आरोना। ओ लोगोसेनो जों ओ बे बैसागोआ गोबां रोखोमनि दं। जेरै जों ओ बुङोब्ला जेरै मोसौनि बैसागो। बेनि उनाव नैथि खेबाव मानसिनि बैसागो। सानथामाव सैमानि, सानब्रैयाव अमानि, सानबायाव दाउनि, सान द'आ हांसो फारौ आरो गुबुन दाउमा दाउसाफोरनिया दाउसाफोरनि। आरो सानस्नि बेयाव खुरुमा बाय बाहागिफोरखौ लोगो हमनायनि आरोना। जों जेरै बुंनो थाङोबा ओ मोसौ बैसागो बे मोसौ बैसागोआव जों गोदोनिफ्रायनो बर'आ बर' सुबुंफोरा हालेवनानै जाग्रा आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो। बेनिखायनो जों मोसौखौ माइनाव महरै सानबोयो सानबोदों। ओ मोस मानो होनबा मोसौ नङाब्ला हालेवना जानो राहा गैयामोन आरोना। जायनि न' आव गोदो गोदाय फोथायनाय दोंमोन दि जायनि न'आव मोसौ गै मोसौ गैया बिनि न'आव माइनावबो गैया होननानै बुङो आरोना। जे बे जों मोसौ बैसागोखौ जोङो ओ सैथो दाननि जोबथि सान बे सानखालि जोङो बे मोसौ ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना। गुबैयै जों मोसौ मोसौ मैसो मोसौ बै सागुआव फालिनायाव गोनांथि जानाय जेरै ओ थाराय औ जेरै ओ मोखोना बिलाइ मोखोना बिफां आरिफोरखौ जों गुबैयावनो जा जा गोनांथि जानाय बुस्थु बेफोरखौ जोङो सानसे सिगां बुथुमग्रोना लानाय जायो आरोना।
नोंगौ नोंथा नोंगौ।
बेनि उनाव सैथो मांखोनि ओ जोबथि दिनखालि जों बेरेफुंजा उथिनानै साखोन सिखोन एबा दुगै लोमै लाग्रोयो आरोना बेनि उनाव जोङो जा बुथुमनानै दोननाय जेरै ओ पानिलाव, फान्थाव, गानजल बिरि आरिफोरखौ जोङो गुबै गिबियावनो मोजाङै हाग्रोनानै दोननाय जायो आरोना मोनसे खादायाव। बेनि उनाव जोङो खांनायनि उनाव बेफोरखौ जयै जोङो मोनसे औवानि ओ आरुं बानायनानै जोङो बेयाव माला बेफोरखौ सोनानै माला बानायनानै दोननाय जायो आरोना।
नोंगौ नोंथा नोंगौ।
बे माला दोनखांनायनि उनाव जोङो ओ बे माला आरो थाराय बेनिफ्राय ओ जा मोखना बिफां बेफोरखौ जोङो जमायै खाजाबनानै दोननाय जायो आरोना बे खाजाबखांनायनि उनाव जोङो ओ जा मोखौ बे मोखौखौ जोङो गलिनिफ्राय बे जा मोखोना आरो ओ जा थाराय खानानै खाजाबनाय जा बेजों बुयो ओ उनाव जोङो बुज्रां बुज्रां लानानै जोङो द जा। खाथि खालानि हाखर जेरै दंग' दैमा दैसा आरिफोर फोराव जोङो होनानै लांनाय जायो आरोना होनानै लांखांनायनि उनाव उम बेयाव गुबैयै मोसौखौ जोङो दैजों थुखैयैनि सिगां जोङो ओ जेरै सान्द्रि एबा दालायाव जेरै लाव फान्थाव हालदै हा फैनानै लानानै लानायखौ जोङो लाङो बेनि उनाव लांनायनि उनाव जोङो बे बे जा आरो गिबियावनो जोङो गुबैयै बेयाव मोसौ थुखैनि सिगां जोङो फान्थाव
हा
ओ मानो बेयाव मोखौनायाव जोङो मा होन फथाम मोननाय जायो आरोना बे फोथ थाखौ जोङो जेरै मा होनो बेखौ खान्था खान्थायाव जा जा हांगार थायो बे हांगारखौ जोङो एरख'नानै ओ लाङो मोनसे लाइनि बिलाइयाव जोङो सुनानै लायो लानायनि उनाव बेयाव जों थाव थाव एसे जानाय थाव लानानै जोङो बे खान्थानि होखौ जों गलायग्रोना लायो बे गलायग्रोनाय उनाव जोङो ओ बे फथाखौ फोननो थाखाय जोंनो मा होनो बे इन्दिनि बिफां बिफांथारा एबा जेरै मा होनो बेखौ गेन्द्रा थारा बेखौ जोङो गिबियावनो मोनथाम समान रोखोमनि हास'नानै जोङो खाथाबनानै लायो आरो ना खानानै लायो बे खानायनि जोङो बे जा हांगार बेयाव थुनानै जोङो मोसौनियाव
औ नंगौ औ
बे फोथा फोनखांनायनि उनाव जोङो मोखौनियाव मोखौखौ जोङो हाखर एबा दैमा दैसा एबा दंग'आरियाव जोङो ओ मानो मोखौखौ थुखैनाय जायो आरो ना
नंगौ नोंथां नांगौ
थांनायनि उनाव दिग्लि लेवा एबा थाराइ गाज्रि एबा मोखोना लावथिजों बुयै बुयै जेरै जों मेथाइ खननायखौ नुयो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा जेरै बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायद बादि दाजा बिफा बलद बादि जा बारि खनायाव दं एम्बु बंगला बिब्दि जा गिदिर जंगिला जेरै दिग्लिथि मोसौनि मुलि ददालि जागोन गय गाय खुखलि दिगिलिति लावथि ख्रिख्रि गान्थि। जोंनि मोसौआ जागोन बर' जाथि जानाय ना गायदे थेफ्रा मारखा जागोन फोलनि देहा बिफोरबाया आरोना? बे जों मोसौ ओ माबाखांनायनि उनाव बे मोस सौ ओ बैसागोखालि जों गोबां रोखोमनि जानाय नुनो मोनो आरो ना? जेरै जोङो खोनाबगासिनो आरो नुबोगासिनो दों जेरै जों सेजौ सेथा गोखा गोखै ओ ह जोङो बा-बारि एबा दुब्लि फोथार फोरनिफ्राय ओमफाय जों बु-बुथुमनानै जायो आरोना जेरैबायदिहाय ओ मा होनो बेखौ? दिंखिया जेरै फुंखा ओ मा होनो बि बिफारि एबा बिलाइ। जेरै थालिदनि फस्ला आरि आरोना गोबां रोखोमनि आरो ना मेग फोरखौ जों बुथुमनानै जायो आरोना बे जानाय जाहोन जा जों खोना बोनो ओ ओ खोनाबोनाय बायदिबा जाहाथे जों बेफ मुंख'खायोबा ओ रंजालि बैसागोनि गोदान बोसोराव जायोबा जाहाथे जोंनियाव जानाय बेमार आजारफोरा जाहाथे जायै रखम जों बेफोरखौ जायो आरो ना?
नोंगौ नो
लोगोसेनो जेरै जों ओ बैसाग दानि सेथि सेथि दिनाव जोंना ओ मा होनो बेखौ मानसिनि बैसागो फालिनाय जायो आरो ना जेरै मानसिनि बैसागो होनोबा जोङो गिबियावनो ओ मानसि बैसाग खालि जों गिबियावनो फुङावनो गासैबो ओ साखोन सिखोन जानानै ओ साखोन सिखोन जानानै जों फुङावनो दुगैस्रां जेनबा गोथार बाथौ महराव ओ बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो आरोना? बेनि उनाव जेरै थां मा ओ थांलायनाय जेरै न'खरनि न'खरनि मानसिफोरखौ उद थैखांनाय मानसिफोरखौ जोङो गोसोखांनानै मायै दावै दाङै मोननाय बेसादफोरजों जाहोनाय लोंहोनाय जायो आरोना? बावैसो जेरै थैलांनाय ओ बा सुबुंफोरनो जोङो ओ माबा गोथैस जे जि बुङो बेखौ बावनाय जायो आरोना औ ओ बेनि सिगाङाव आरो जोङो गिबियावनो ओ बाथौखौल' नङा जोङो गामिनि थानसालि ओ जा दोङो बेयाव जोङो जयैनो मोनसे थोगि होनाय जायो आरोना बे थोगि होनाव जोङो ओ जेरै बैसागोनि से दानखालि जोङो गेदेरखौ मान होनाय जेरै बिमा बिफाखौ खुलुमनाय। आरो उन्दैफोरखौ अननाय आरोना ओ बेनि उनाव औ जेरै जोंनि बे सेथि बैसागोबा जोंनि रंजालि बैसागोआ ओज हा जागायजेनो नालाय बे जागाय जेननायाव जोङो गामिनि गोबां सुबुंफोर जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो लोगो नांनानै जोङो ओ गाजा गोमजायै जेरै बर'नि दामनाय देनाय जेरै खाम सिफुं सेरजा आरिफोरखौ लानानै जोङो ज' ज'यैनो ओ न'खर न'खर मागिनो एबा मोसानो थाखाय जोङो ओ जागायजेनो आरोना ओ नोंथाङा बैसागोनि बर'फोरनि बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथाङा जेरैबायदि बर'नि बिजाबखौ जोबोर मोजाङैनो फोरमायलांबाय बेबादिनो जोंनि बे हालाम हालाम एबा गामियावबो बै बायदि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांदों गिबि सानखालि मोसौ सौ सान बिनि उनाव मानसिनि सान सैमा अमा बायदिसिनानि सान बेफोरबायदिनो जोङो फालिलांनाय जायो दा गिबि सानखालिजों नोंथाङा बुंलांनाय बादि जेरै जोङो मोखौखौ जोङो गलिनिफ्राय दिहुननानै बेखौ जोङो मोजाङै थुखैयो थुखैनानै बेनि सानसे सिगांनो जोङो बिसोरनि माला बायनाय बिसोरखौ जोङो बुनाय मोखना ना थारा नङाब्ला जों था थाराय बायदिसिना लाव फान्थाव बे ओम बाया खालामनानै जों बेसोरखौ फैनानै जोङो लांदां नङाब्ला जों फोथाराव उम साराया सारायनि हांगार नङाब्ला खान्थानि हांगार खौ जोङो फोननानै बेसोरखौ जोङो दुब्लि बोथोराव जोङो लाव जा फान्थाव जा बायदि सल' खननानै बिसोरखौ जोङो दुब्लि बोथोराव हगार हरनाय जायो आरोना नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बेसोरनो गोदान फागा नङाब्ला जोङो दिरुंखौबो जोङो सोलायना होनाय जायो आरो नोंथां। बिसोरो जाहाथे बिसोरनि ओ फुजा फुजा मोसौ- खौ फुजिनाय दिनना बेनि थाखायनो बिसोरनो इसोरनि गोदान दिन दिरुंखौ जों होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि नैथि सानखालि आरो जोंना मानसिनि सान मानसिनि सानखालि जोंना गेदेरा उन्दैखौ बोर सास्रियो आरो उन्दै फोराबो बै बोर सारस्रिनायखौ लानानै उमहो बाथ्राफोर खौ मानिना सोलियो आरोना नोंथां। उम ओ गेदेरनि बेनि उनाव जोंना थ' जोङो बेबायदिनो मानसिनि सान बैसागु बोथोरावथ' गोदान बोथोर हिसाबै जोङो आ उम बैसागुखौनो बुंनाय जायो। बेयाव बै सानखालि गोबां आला सि बायदिसिना सोहोरफोराव थानाय आलासिफोरा गामि ओनसोलनि बैसागु बो- गो बोथोरखौ माबायदि फालियो बिसोरखौ नायनो थाखाय उम फैनाय जायो आरो बेफोरोरनि थाखाय जोंना बर' हारिनि बायदिसिना उम ओ गोथाव ओंख्रि बर' हारिनि संनायफोरखौ बेखौ बैसागु बो- थोरावबो जोङो संना जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा जोङो बैसागु सा- बैसागुनि नैथि सानखालि जोंना मानसिनि सान बै मानसिनि सानखालि जोंना बोराय बयथ'स बोराइ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो ज' जाना रंजायो आरो नोंथांनि उ बेनि बेनि उनाव जोंना ओ बै सानखालि जोङो जयैनो खाम ज था सेरजा बायदिसिना लानानै जोङो न'खर न'खर ओ जि एसे हरो बै नखराव जोङो रंजा खुसि लानानै जोङो बै मोसानानै जोङो बै सान सानब्रै सानबा जागोन मोसानानै जों
औ
उ जमा जानाय जोङो रां नङाब्ला माइरंफोरखौ जोङो आ फाननानै खाना जानायखौ थो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बैसागु खौ जोङो बायदि बायदि बायदि बायदि जोङो जौ बायदिखौबो जोङो उम बर' हारिनि संनायखौबो जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो नों- औ नोंथां जोंना टाइमाबो थबाय नोंथां
औ औ दे दे औ दे गोजोन्थों औ
जों माजाखो नोंनिया